औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे
खोनादोंना?
औ औ खोनादों खोनायाखै औ औ औ खोनादों दे
नोंथांनो कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथाङा दा सावरायनो हागोनना?
औ हागोन दे
औ औ ओ दा सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे फोरबो ओ बे फोरबोआनो जाबाय माग-दमासि बेनि सायाव आङो सावरायनो ओ सानदोंमोन जे ओ मागो-दमासि होननानै बुङो औ मागो-दमासि होननानै बुङोब्ला जोंहा बियो मोनसे बर' फोरनि ओ एंगार हायै माने बर'फोरनि आबाद मावनायजों सोमोन्दो थानाय बे मोनसे फोरबो आरोना
औ
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां औ खोनादों
औ जोङो मागो फोरबोखौ बा बे मागो फोरबो खौनो जोङो दमासि होननानैबो बुंनाय जायो आरो ओ बे मागो फोरबोखौ जोङो माग दानावहाय फालिनाय जायो जे गोजां बोथोर समावहाय फालिनाय जा जायो आरो ओ जेब्ला ओ आब बर'फोरनि बा बर' आबादारिफोरा जेब्ला आबाद माव खाङो नङा होमबा आबाद मावनानै दैज्लांनि दैज्लांनि आबादखौ मावनानै बा माइ गायनाय आबादखौ मावनानै जेब्ला माइ मारा होनाय बेबायदिनो माइ मारा होखांनानै जेब्ला जिरायनाय सम जायो आरोना बेबायदि जिरायनाय सम बा आबादारिफोरा गावसोरनि मेंगानायखौ मेंगा होनो होननानै बेबायदि मागो दमासि फोरबोखौहाय फालिनाय जायो होननानै ओ बर'फोरा फोथायो ओ बा बे फोरबो खौ गोदो-गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों आरो आरो दासिमबो ओ फालिगासिनो बा फालिनायखौ नुनो मोनो दा जोंहा ओ मागो फोरबोआवहाय ओ गाहायै जोङो ओ फिथा बा फिथानि अनगायै जेरैहाय लारु एनथाब बा सिथाव सौराय बेफोरबायदिखौहाय माने खावनानै जानाय जायो आरो ओ जोङो ओ बेबायदिनो बे मागो फोरबोआवहाय ओ जे बेलागुर बेलागुर बानायनानैहाय बे मागो फोरखौहाय सावनाय‌ जायो आरोना ओ फुङावनो‌ ओ रावबो‌ बो नुयै समाव सिखारनानै बयबो माने सिगां बेलागुरखौ बानायनानै दोन दोनखानाय जायो आमफ्राय अखानायैहाय बेखौहाय ओ सावनाय जायो आरोना फुंआवनो सावना नानै ओ ओ दुगैबाय डाइरेक्ट दुगैनानै सावबाय आमफ्राय बेयावनो माने अर सायनाय मानि जिनिआवहाय सोरगिदिं थायो आरोना औ ओ दा जोङो बिनि अनगायैबो जोंहा गाहायै मागो दमासिआ जोंना फि ओ सिथाव लारु एनथाब बेदिनो जानाय नङा होनबा
नोंगौ
दा जोङो ओ बेखौ बयनिबो न'खराव आरोना मागो फोरबोखालि बा दमासि फोरबोखालि बयनिबो न'खरावहाय एन्थाब लारु सौराय बेबायदि ओ बयबो न'खरावहाय सा सावनाय बा एवनाय जायो आरोना ओ बयनिबो बर' गामि बयनिबो बर' गामिफोरावहाय दा जोङो बेखौहाय सावनो थाखाय जोंहाथ' मागो दमासिआव सावनो थाखाय जोंहाथ' माइरं नांगोरखागौ नङा होनबा ओ दा जोङो सिथाव एनथाब बा लारु बेफोरखौ सावनो थाखाय जोंहा गाहायै माइब्रा माइरं बेखौनो बाहायनाय जायो आरो दा औ माइब्रा माइरंखौ जोङो नांगौखिनि ओ जेनोबा गाबोनहाय सावगोनबाथाय दिनै बादिआवनो सोमनानै सुनानै बिदिनो उवाल गाहेन फोरावहाय देनानै लानाय जायो आरो ना अन गुनदैफोरखौहाय देनानै दोनखाजोबो आमफ्राय अखानायैनिफ्राय सावनाय जानोसै आरो बेखौ ओमफ्राय बेबायदिनो न'निल' न'निल' थाखाय सावा बेयाव न' खाथि खाथि बा ओ गावजों गाव माने बे समावहाय मिलायलायनानै गावजों गाव हरलायलायनानै जायो आरो बा जोङो ओ बै न'खरनिआवबो थांनानै जाहैयो बा बै न'खरनि खाथि खालानि गामिनि न'खरनि सुबुंफोराबो न' न' हाबनानै बयबो फिथा ओ फिथाथ' जानाय जाया बेहाय सिथाव लारु बेफोरखौहाय जानाय जायो आरो ना ओ बिदिनो न'नि अनगायैबो ओ गावजों गाव रानलायनानै जायो आरो दा ओ जोङो आङो नोंथां नोंथांनिआव मोनसे सोंथि खालामनो सानदों जे मागो दमासियावहाय नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि फालिनाय जायो मागो दमासिखौ नोंथांआ एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओह जोंनि जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो फालिनाय जायो ओ‌ बेबायदिनो ओ‌ जोंनि बर'फोराहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय बायदि मानि सोलायबोबाय एसे थेवबो दासिमबो एसेबाबो फालिनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय ओ जेब्ला मागोनि मागो गाबोन बायदिआव मागो जागोनबा दिनै बायदिआवनो माखासे खामानिखौ खौ रेडि खालामनानै लायो जेरै नोंथांआ मख'लांनाय बायदि बेलागुरखौहाय ओ सावनो थाखाय ओ ओ से सप्तासो सिगां एबा दानसेसो सिगांनिफ्रायनो ओ‌ माबा बिनि सावगोन जायगाखौ फोसाबनानै गिदिर जेनेबा जिगाब जों एबा थालिर बिलाइ गोरानजों औवा बेबायदि मोनसे बेलागुर लुनाय जायो आरो जेब्ला मागोनि एक थारिख खालि मागनि नाननि एक थारिख खालि हरावहाय बेखौ जोंनि जायगायाव ओनसोलाव बेबायदि सावनाय जायो आरो बे सावनायावहाय गासिबो लोगो नांनानै जायफोर गामिनि गामिबो जायो अबेबा नखर नखरनै न'खरथामजों लोगो नांनानैबो सावनाय जायो बेबायदियावहाय लावखार ओंखाम जानाय हुदा दं आरो जोंनियावहाय माने बेबायदि सावनाय खांनायनि उनावहाय जमायै खनसे लावखार ओंखाम जायो बेबायदिबो खालामो आरो जेब्ला मोनाबिलि सम जायो अब्ला बर'फोरा जोंनि ओनसोलावहाय जेरै बारियाव थानाय फिथाइ होग्रा बिफां लाइफां जेरै नारेंखल गय खान्थाल थाल थाइजौ बेबायदि बिफांफोरखौहाय जिगाबजों नङाबा औवानि थेवोल जिरनानै बा राइदिफोरजों खानानै दोननाय जायो आरो मान बेयाव मोनसे फोथायनाय दङमोन जे मागो समाव रायनो बिफां बिफांनि फिथाइ सामथाइफोरा मागो जाहोयो आरो फैफिननो रोङा जायो बेबायदि मोनसे फोथायनाय दङ बेनिखायनो खानानै लाख खियो आरो आरो बेबायदिबो जे बर'नि न'मा न'फोरखौबो गोबोरखिजों लिरथेनानै न'नि लोखिखौ दोनथेनाय बा न'नि लोखिया मागोदा जाहैथों बेबायदि मोनसे फोथायनानै जोंनावहाय माने फोथायनाय दङ एबा बेबायाददि खान्थिखौ फालिनाय जायो आरो आरो जेरै हिनजाव आइजोफोराहाय फुङावनो सिखारनानै दाउखा नुनो मोनै सिथला लामा सिबस्रां नांगौ बिनि उनावहाय दुगैस्रां लोबस्रां फिथा सौरायाइ जेनेबा फिथा नोंथारा फिथा नंगौ फिथा जोंनियाव जानाय जाया फिथाव लावदुमखौहाय जों फिथा लावदुम जायोब्लाथाय मागोआवहाय मोसौ ङाव दोमालु जायो होननानै मोनसे फोथायनाय दङ बेनिखायनो एनथाब आरो थावनि बेबायदि जानाय जायो आरो बेबायदिनो जोंनियाबो गामि गामिनि एबा आलासि दुमसि लेंंहरनानै जालायनाय जायो बेनि न'खराव बैनि न'खराव थांनानै खौसेथियै जालायनाय जायो बेबायदिनो सोरबा सोरबा लोगो नांनानै ला अखार ओंखामबो जाफिनबावनाय जाबावो बेबायदिहाय मागोखौहाय गाजा गोमजायै हगार हरनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलावबो
मागो होननानै बुंबा जोंना दडायरेक्ट जोंनि गोसोआवहाय फिथा सौरायानो जाखांबो खायो बेनिखायनो आं फिथाखौहाय माबारै बानायो बिनि सोमोन्दै एसे बुंनोसै फिथा माने फिथाखौ जोंनियाहाय जोंनि ओनसोलाव फिथा होनना बुङोब्ला गासिबो रोखोमखौनिखौनो फिथा होननानै बुङो आरो ओमफ्राय बेनि उनाव सो सिङाव नाम थाबावो जेरै फिथा एन्थाब फिथा थिख्रि फिथा एबा बे लावदुम बेबायदि थावनि सिथाव बेबायदि नाम दङ' आरो जोंनियावहाय जोंनि बेबायदि मख'नाय जायो अब्ला फिथाखौ जोंनिया बेबायदिनो माइरं माइब्रा माइरंखौनो सोमनानै थाम घन्टासो सोमनानै दोनजायो आरो सानसे सिगांबो सोमो मालाबा बेबायदि सोमनानै उनावहााय बे दैखौ सरद होनानै एबा माइरंनिफ्राय दैखौहाय गहो गारजोबनानै बेखौ उवाल एबा दिंखियाव देनाय जायोमोन आजिखाालि मानसिफोरा मेसिन आवबो सहैनायखौ नुनो मोन नाथाय मेसेनाव संनायजों आरो उवाल दिंखियाव स संनायजों गोबां फाराग जायो फिथायाहाय ओ उवाल आरो दिंखियाव सौनाया मोजांसिन जायो एबा आथा गोनांसिन जायो आरो बेनिखायनो दासिमबो जोंनि ओनसोलावहाय मागो दमासि बा बयनिबो न'खराव उवालनि सोदोब जे दुमदुम दाम दाम सौनाय बे सौनायखौ खोनानो मोनो आरो जोंनियावहाय जोंनिया मेचिनजों सौनाय खौ मोजां जाया होननानै सौनाय जाया आरो बेनिखायनो उवाल दिंखिखौनो बयबो बाहायो आरो बिदि देनानै ओ फिथा सौजा फिथा सावजासिम सावनाय जाजासिम दु हुदुफु देग्लिनाय जायो सालिख' सालिख' बेखौ खर'खौ देफिनबाय थानानै बिनि उनावहाय बिनि फिथानि गेजेराव जि होगोन सिबिं एबा नारेंखल बेफोरखौ रेडि खालामनानै लानाय जायो आरो बेनि उनावहाय सावो सावनायनि उनाव साव खांनायनि उनावहाय गिबियावनो जोंना मागो मागोखौ जोंना सिख्ला महरै फालियो आरो मागो सिख्ला होननानै बुं मख'यो जोंनिखै बे मागो सिख्लानोहाय ओ अरदाबावहाय ओ एसे होनाय जायो आरो फिथाखौहाय बोखानानै होग्रोनाय जायो बिनि उनावहाय मोनब्रै दिखैबो एबा सा सानजा खोला सोनाब बे मोनब्रै दिखैबो फिथाखौहाय बोस' बस' सारदिंनानै हरो आरो मागो सिख्ला खौ जालांदो होननानै मख'नानैहाय जोंनिया बेबायदि ओ बावहरग्रोनाय नेम दं आरो बिनि उनावसो जों सुबुं माहारिया जानो मोनो होननानै बेबायदि खालामग्रोनाय नेम दं आरो जोंनियावहाय औ
अब्ला नोंथां जोंनि समाबो जाबाय अब्ला जों जोंनि रायलायनायखौ फोजोबनोसै दा नोंथांनिफ्राय आङो माखासे थिनो मोनै जे बाथ्राफोरखौ मिथि नो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय अब्ला गोजोन्थों
औ गोजोन्थों दे
उम